औ फुंनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासेहरनाय जाबाय औ दा बहा दं
न'आवनो दङ न'नि बारियाव
अ ओमफ्राय ओंखाम जाबाय
औ फुंनि जाखांबाय साननि संथ'वाखै औ ओंख्रिया माबासोमोन आलु बाथोनसोमोन फुंनिया साननि संथ'नाय जायाखै आरो
औ दा नोंस्रा जोंना ओइ नाजों मैथाजोंसोमोन
ए
नाजों मैथाजों जल जानायानो जाबाय थारमाने दाबावोसो जादों नालाय औ ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां फिथाइ सामथाइ थायोना गोथां जाग्रा औ बिदिनो थाइबें लिसु बिदिनो मा होनो नारें खान्थाल बेफोरबायदि दा नोंसानाव दंना गैया
जोंनियावलाय दायो खान्थाल थाइजौआ दङ आरो ओमफाय लिसु फोरा माबा गैया बेलेग फिथाइफोर गैया आरो
औ दा नोङो औ खान्थालखौ मोजां मोना मोना
जायो जानायालाय आङो गोमोनखौहाय बारा जानो मोजां मोना गोथांखौबा मोजां मोनो आरो ओमफ्राय खान्थाल गोमोनखौबा बेगर जानो बिराद मोजां मोनो बेगरखौ मैगं जानोबा ना औ नाफोरजों ना थियाफोरजों बेबायदिनो बाथोन जानोबा गोथाव मोनो आरो आङो औ
आंबो मोजां मोनो जानो खानथालखौ बिदिनो नों बुंनाय बायदिनो गोमोनखौ माने एसे मोनां जायो बाथोन मोजां मोनो आरो मै खोथाफोरजों
औ मैथाजों ना फोरजों
बानलुफोरजों संख्रिजों होना जानानै जोबोद मोजां मोनो माने
औ
औ जमा जमा जिरायनानै लोगो फोरजों बिदिनो जायो आरो जोङो
औ औ गोथांखौबा बिराद जानो हायो
औ दा खान्थलखौथ' जायो नोंबो दा थाइजौबालाय
थाइजौखौबा बिराद मोजां मोनो संख्रै फानलु होनानै सामब्राम गुफुर होलायना लगायना जानो बिराद मोजां मोनो आरो गोथांबाबो गोमोनबा जानो हायो थाइजौखौबा नोंथांमोननियालाय मा मा फिथाइ सामथाइ दङ
जोंनावबो बे जोंनाव बे थाइजौफ्रानो दङ थाइजौ दं ओ थाइजौ आं थाइजौखौ बां बांद्राय जाया माने गोमोन जायो आरो औ ओमफ्राय लिसु लिसुलाय दंना गैया खोनादों
औ लेसु दङ न'
औ लिसुबो दंना गैया नोंसोरनाव
लिसुआ गामियावलाय खाथि खाला न' खाथिफोरावलाय दङ ओमफ्राय जोंनियावबा गैया आरो लिसुवा लिसुखौबो मोजां मोनो आंङो मोननायालाय जानो औ बायनानैबाबो जानाय जायो। बोथोरनि खनसे खननै
औ औ मोजां नोंथां जोबोद मोजां मोन बे लेसुखौ जानो माने जाबाथाय बहुद जाफ्लाङो आरोना बिसथा त्रिसथा बेफोरबायदि जाफ्लाङो
जायो मोजां मोनो
औ दा नोंथाङा खोनादोंना बे लिसुआ तेजपुराव मोनसे बागान दं जाया माने जि आइटेक मोनबाय आरोना बे लिसुआ दा खोनानो मोनदों बे लेसुआ लेसुआ थाइसे फिथाइआवनो ब्रैजि द'जि होननानै दा बियो माने गुबुन हादराव माने साप्लाइ जानायनि जाहोनाव बे बेसेना बांदों आरो
औ
बे लिसुवआ माने बेयाव बेगर हाया जाहैबाय आरो एसे गिदिर गिदिर जानो मोजां दा बेखौ नोङो मोनजा मोनजाफेरदों नामा माब्लाबा
लिसु गेदिरखौ
औ बे तेजपुरनि लिसु
ए तेजपुरनिखौ आंथ' मोनजाफेराखै थांनाय जाबाबो जा जाफेरनाय जायाखै फैयार जानायालाय सिगाङावलाय जोंनिया आयं दङमोन बे तेजपुर मिसना बे थेस गुुर मिसनावनो मावोम मोन आरो आयंआ दा आयं हौवाया थैबाय ओमफ्राय आयं हिनजावाबो रिटायार जाबाय दा गैला ओंखायनो थांनायबो जालासिगोन आयं थानाय समावलाय खोनफा खननै बेबायदिनो थांनाय जाबाय ओमफ्राय बे द खानफोराव मोनफा मोननै दखानफोराव हाबनाय जाबाय थाबायनाय जाबाय बारा बिदिनो हाबलाबायनाय थाबायलाायबायनायलाय जायाखै आरो आयं आबो दा गैला आयं हिनजाव हारसिंल'सै रिटायार जाबाय आयंआबो जोंहा माबायाव चिराङावसो थायो दायो बेंटलावहाय आयंआ औ नोंथाङालाय मोनजाबाय
औ आं दाख्लि थांदोंमोन माने बे लिसुनि बोथोरावनो दा आंङो बद्रायथ' जायासै थाइब्रैसो जाना फैबाय आरो लादों सल्लिस थाखा लादों मुथासेयाव दा लोगोबो दंमोन आंबोदोंमोन जादों आरो दा नोंथाङाथ' बे लिसुखौ मोनजाया बे जाहैबाय दा माखासे जायगाफोराव बे तेजपुरनि निस्पुत जोलै माने बिफांफोरखौ गायदों बेखौ थाइब्ला उनाव थारैनो निस्सय
औ औ माबायदि जोंनि गामिनि लकेल बायदि नंङा होनबा नोंथां हेलौ नोंथां
बे लिसुआव माने बेगरथायाया जाहैबाय
ए औ खोनादों औ
माने बे लुसुआव बेगर थाया जाहैबाय आरो
ए
खोनादोंना औ औ मोदोमानो मोदोम मोजां आरो मोजां गोदै जानो गोथाव जाहैबाय दा आं नोंथां खौ बुंगोन नोंथाङा लेसुखौ जिहेतु दास मोनजायाखै दा गामि सेराव बहाबा बहाबा बेलिसुखौ गोबां गायबाय माने बे जोलैखौ खोनादों ओ बेखौ फिथाइफोर ओ फिथाइफोर बे तेजपुरनि फिथाइफोरखौ मोनबा नोङो उनाव बायनाबाबो जानाय नायदो बोरै मोनजायो औ आरो आं नोंखौ मोनसे फंसे खोथा बुंगोन नोङो बे लिसुखौ हायोब्ला फांनैसो बिफां बायनानै गायना लादों बे जोलैखौ आंबो गाय लाइ फां सामसो गायबाय जाहाथे दे उनाव तेजपुरनि लप तेजपुराव थाङला फोरबा बहाबा बायना जायाला मानो नआवनो बेसेन होना लाफानानै जानो हायो।
बजारफोराव मोननो हायो न'
औ औ मोजांथार बोथोरनि थाखा बेयावथ मोन्नाय नंला दा
औ
उम दा जोङो लिसुखौबो जायो नोंबो मोजां मोनो मोजां बोथोरनि फिथाइ सा सामथाइ जानांगौ दा लिसु नि अनगायैबो खान्थालनि अनगायैबो थाइजौनि अनगायैबो गोबां दंख जायफोरखौ जोङो सावरायथवाखै दा नोंथाङा माबाफोर थालांनाय दायो मोनजानाय जाय
औ जों औ जोंना दैज्लां बो थोराव गोबांनो मोनजायो बेबायदिनो खान्थाल लिसुनि बागैबो मोनजायो बेबायदिनो लुथुखु होनोना नोंथांमोननिथिं मा बु बुङो जोंनिथिं लिथुखु होनो औ बेखौबो मोनजानो हाय यो बेखौबो जायो आङो जानायालाय
औ औ ओमफ्राय बै रैमालि रै रैमालि बुंनायालाय रैमालि आनारस
खौबो मोजां मोनो मोजां मोननायालाय जायो।
दा दंना गैया नोंसिनियाव?
जोंनियावलाय गैया दायो बायनानैसो जानांङो बोथोरनि बे खौवो खोनफा खोननै बायनानै जायो
औ जोंनाव दं माने सिगां गैयामोन दा गामियावनो दंसै नालाय ओमफ्राय दा आंबो जानानै जोबोर मोजां मोनो दा आङो खनसे लागैनो दसथा बिसथा बायना लाखायोमोन आरो फ्राय सानफ्रोमबो थाइसे थाइ ए जायोमोन खोनादों माने एसे देहायाव बोलो मोन थों साननानै जादोंमोन आं माने एसे उदैफोरनि प्रब्लेमा उदैफोराव एसे गेस माबा जानायफोरा एसे खारो होननायखाय जादोंमोन आरो आं सासे मानसिनि सुपुर सुबुरुन लानानै। दा बेखौनो आङो बोसोरनैनि सिगां खोथा बे जा खांनानै जेन बि बिजौवाव बिफां थायो
औ गोबांथार दङ नामा फाननोबो मोनो?
औ माने बे बिजौआव बिफां थायोना?
औ औ
औ बे बिफांखो ओ फि बेनि बिफांखो आं दानस' दानस' गायनानै, दोनदोंमोन माने दा बियो बोसो सोरनै जानानै माने दायो थाइबाय आ
ए बोसोरनैयावनो बोसोरनैयाव थायो न'
औ बे थायो ओमफ्राय दा बे दंफांखोनो जुदि बो बोखारनानै गायोब्ला बे बोसोरसेयावनो थायो।
औ औ खोनादों
बिदिनो गायनानै आं दा बायनानै जानो नांला आरो न'आवनो मोनजानाय
आंबो सिगांङाव बे बायनानै लाबोनायफोरखोनो गायदोंमोन बिजौखोलाय गायनाया, दंफांङालाय एरहांबायमोन जाबायमोन आरो हावासिना जोंनिया,
औ
दंफां दंङ दंफां सिंनो मोजां जायासै आरो मोनजायासै फिथाइ जानाय जायासै।
बे गय बारिफोरावबा जायो आरोना ए से गोजान गोजानाव गायना होनांगौ।
दा गायनाय जाथ'वाखै। जानो लाबोबा गायना दोननांगौ र'
औ गामिफोराव खाथियाव दंङब्ला बै बे जानो लाबोनानै गायनायनिख्रुइ बै दंफां लाबोनानै, गायनाया थाब मोनजासिनो माने बे बोसोरसेयावनो जायो आरो दा आं नों खौ बिथां बेखौबो बुंबाय नों थांङा बेखौबो लाबोना गायफैगोन जाहाथे उन फोराव बायनानै जानांङा
औ
अब्ला नोंथांजों गोबां सावरायबाय जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइनि बागै अब्ला जोंङो सम जाबाय जोंहा बेसेयावनो दोनथ'नो सै नोंथां।
औ दे गोजोन्थों औ औ।